हेल'
औ दे
अ खोनादों नोंथां औ दे गिबियाव नोंथांनिसिम खुुलुमनाय थाबाय थ' नोंथाङा आंजों दान्दिसे सम सावरायनो
औ हागोन
थ' अब्ला आं नोंथांजों ओ सासे जाफुंसार फरायसा जानोब्ला जों माबायदि जानांगोन नैबे आयदानि सायावहाय माने आं नोंथांजों सावरायनो लुबैदों आरो थ' नोंथाङा बे आयदानि सायाव सावरायनो उसुबिदा गैयाब्ला आं सावरायनो हागोन ना?
ओ जेबो उसुबिदाथ' गैया बेबायदि नोंथाङा बे आयदानि सायाव जुदि सावरायनो ओ हागोन।
औ अब्ला जागायदिनि नि नङा होमबा
औ दे
ओ जोङो जाफुंसार होनना बुङोलाथ' जों ओरैनो इंराजियाव साक्सेसफुलखौ जोंङो नङा होनबा बुजियो। दा मोनफ्रोमबो बि बिथिङावनो जोङो दावगासारनो हानाय गियान मोनफुंनो हानाय नैबेखौ जोङो जाफुंसारनायखौ जोङो बुजियो आरोखि थ' जोङो सासे जाफुंसार फरायसा जानोब्ला जोङो जिउआवहाय जों माबायदि जानांगौ नैबेनि सायावहाय माने आंहाबो एसेबांखिनि मोजां नलेजबो गैया बा गियानबो गैया दा बेनिखायनो आं नोंथांजों बे आयदाखौ सावरायनो थाखाय लानाय जादों आरो थ' ओरैनो आथिखालावहाय जोङो गोबांथार जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौनो जोङो नुनो मोनसै जे सोलोंथाइनि बागै थांनांगौआ माने बैखौ जास्ट मोनसे पार्ट टाइम सिस्टेमै लानानैसो जोङो बांसिनै मा खालामो इन्जयमेन्ट इन्टारटइमेन्ट नै बैखौसो बांसिनै लानायखौ नुगासिनो आरो
औ आथिखालाव बेबायदिनो सोलिबाय थादों
दा जोङो बैफोरबायदि थांबाय थायोब्लाथ' जोङो जिउआवहाय जिउनि आद्रा समावहाय जोङो गोबां सैनायनो गोनां जागोन बा भुगिहैनो गोनां जागोन बेखौ आङो रोखा नुहुरो आरोखि बेनिखायनो जोङो बै बिसोरबायायदि स्टुडेन्टसफोरखौहाय जोङो माबोरैहाय रिकभार खालामनो हागोन बा बैसोरनो जों माबायदि आगोर बयोब्ला बिथांमोना बेफोरबायदि समयसानिफ्राय बारग'गोन नैबेनि सायावहाय नोंथाङा माखासेफोर आइडिया बा गियानफोर आ दंबाय बायो नामा जे जायफोरानोखि आथिखालावहाय माने गोबांथार रंजा बाजाखौल' मोजां मोनो बेरायनाय माबा मोनसे इन्टारटेनमेन्ट खालामनाय नैबेफोरनि सायावहायल' आथिखालावहाय माने थाङो दा फरायनाय खौ गारनानै जोङो जास्ट फरायनायखौ श' खालामनोसै नामबाव लानानै बेरायनाय मानाय इनिफोरखौसो माने बांसिन गोसो होयो आरो थ' बेफोरनि सायावहाय नोंथाङा माबाफोर गियान दं नामा बुंनो हानाय
आ माने बै समावहाय माने गथ'फोराहाय फरायसाफोरा आ देरफुनाय जायोना लाय ओ आथिखालाव दा मबाइल ओंखारबाय मबाइलनि जुग जाहैबाय बेनि था खायनो माने आ बै मबाइलाव माने नु जों गुबुनखौ ओ जायफोरा माने गुबुनखौ बेबायदि फल' खालामो बिसोरा माने ओह बिसोर इयुननि खोथा सानथ'नो रोंनाय जाया इना मा होनाने सानो आरो बिथांमोनाहाय ओ जायफोराहाय माने गावनि फिउसारखौ लानानै इयुनखौ लानानै माने ओ सांग्रांथि दङ। औ जायफोरा सिरियास सिरियास आरो सांग्रां थि दङ बैफोरबायदि फरायसा फोराहाय ओ बेफोरबायदि ओ आददा मारिनाय बा रंजानाय बाजानायावल' समखौ हगार हरा आरो। ओ बेवहाय। खासे न'निबो ओ न'निबो गायद नांगोन बिमा बिफानि। खायफा-खायफा बिमा। फोराहाय आरो बिफाफोराहाय ओह फरायसाया गाब गावनि फिसाया देरबाय लाउबाय मेट्रिक पास जाबाय। बेबायदि होननानै हगारसारनानै होयो। बिसोरनि लुबैनाय बायदि माबा मोनसे बिनायफोरखौ खौ होयो ओह दामि मबाइल बा दामि बाइक बेफोरखौ फोरखौ बिनाय बायदियै। माने बिमा बिफा फोरा अननानै होयो। दा बेफोरबायदिनो इन्जय खालामो आरो बिसोरो। ओह दा बेफोरबायदिखौ खालामालासिनो बै बिमा बिफाफोराहाय गावसिनि फिसा फोरोंनायावहाय सम होयोब्ला फिसाया मा स समाव फरायनांगौ आरो मा समावहाय ओ गावनि रंजानायखौ खालामनांगौ बेखौ बिमा बिफाफोरा थाल लानानै होयोब्ला खोन्थानानै होयोब्ला माने गावनि गथ'आ मोजां जागोन बा फरायसाया मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो।
औ औ औ।
औ।
नंगौ थिगानो दा बे हिसाबै जोङो सासे जाफुंसार जानोब्ला नङा ओमबा जोङो जेब्लायबो सासे फरायसा हिसाबै जों फरायसाखौनि खामानिखौनो जों मावनो नांगोन नङा ओमबा। जुदि जिउआवहाय जोङो जाफुंसा सार जानो लुुबैदोंब्ला। एइस ए स्तुडेन हिसाबै नङा होमबा। त जोङो गिबि गिबियाव जोङो। फेरेन्सफोरनि खोथाखौ मानिनांगोन नङा होमबा। ओस टिचारफोरनि खोथाखौ जों मानिनांगोन ओनिफ्राय बेफोरबायदिनो जोङो पेरेन्टस टिचार ओनिफ्राय ससेलावहायबो जोङो माखासे रिसपटेबिलि खामानिफोरखौ जों मावनो रोंनां गोन नङा होनबा।
औ नंगौ।
जों जेला गुबुनखौहाय रिसपेक्ट होआ अब्ला जों गुबुननिफ्रायबो जों रिसपेक्ट मोनफिना नङा होमबा। दा जुदि जोङो माखासे अहंखार अगियानि आखुजों थाङोब्ला जों जिउआवहाय जों जाफुं फुंसार जानाय नङा। थ' बेनिखायनो आंनि मोनदांनायाव आंनि नुहुरनायाव आरो जों सासे फरायसा बा मोजां स्टुडेन्ट जानोब्ला नङा होनबा जिउ जाफुंसार जाहैनोब्ला जों गिबियावहाय मास बबि जोङो बिमा बिफानि खोथाखौ जों मानिनांगोन नङा होमबा। सेकेण्डलि जोङो टिचारफोरनि खोथाखौ मानिनांगोन आरो जों मा जानांगोन ससियेलनि ओ गिदिर गिदिर सुबुंफोरनि जों खोथाखौ खोनासंनांगोन आरो नङा होमबा उन्दै उन्दैफोरखौ जोङो सनमान होनो रोंनांगोन दा बेजों लोगोसे जोङो जोंनि जेब्ला ओ ओ गावनि सायावहाय जेबो थिरां थां लाया नङा होमबा आं सासे फरायसा फरायसा जानानै आं जे मा जागोन आं मा खालामहैगोन सोलोंनानै नङा होमबा नैबेफोरनि जुदि जेबो गियान गैयाब्ला बा थांखि गैयाब्ला जों जिउआवहाय फरायनायनिबो जेबो मिनिं था आरोखि दा ओरैनोथ'जों नुनो मोनो खायसे खायसे ओरैनो जास्ट फरायनायखौल' नाम लानानै जास्ट थाङो फैयो नङा होनबा जास कामिं एणड गयिं होननाय बायदि बिदि आरो नैबे मोनसे खोथायाव गोग्लैहैयो थांबाय फैबाय थांबाय फैबाय खिन्थु एक्सुेलि बिसोरनि खामानिया जाहैदों मा बिसोर इन्टारटेनमेन्ट खालाम थांनायसो नङा होनबा? बेफोरबायदि बे लाइनाव थांदों आरोखि थ' बैफोरबायदि जोङो रंजा बाजाखौ जोङो ज्राब गारनानै नङा होमबा जेसेबांखिनि इन्टारटेनमेन्टफोर दङ बैफोरखौ जोङो नेवसिगारनानै नङा होमबा जोङो जेला जों जोंनि थांख जोङो एकदमबारे थों गोथोङै थांबाय था थागोन आवगाय लांबाय थानो हागोन अब्लासो जों जिउआवहाय ओ सासे जाफुंसार महरै जोङो जाहैनो हागोन आरोखि नङा होमबा
औ नंगौ जों दा बेयावहाय ओ मोनसे गाव बा गाव थांखि लानानैहाय ओ फरायोब्ला साबसिन जागोन नङा होमबा जेनबा जोङो गावहा मोनसे ओ जाफुंसार जानो थाखाय मोनसे थांखि लानानै जुदि फरायोब्ला गावनि सायाव फोथायनाय लाखियोब्ला बेबायदि आरोहाय गावनि नाजानाय नाजानाय थायोब्ला माने मोजां जाहैगोन आरो
औ उम नंगौ ओ बे खोथायाथ' गोबां सैथो खोथायानोखा नङा होमबा? दा जों जेब्ला थांखि थाया अब्ला जोंहा बा बै जोङो गंसे नावा लैथो गेजेरावहाय जेरैबायदि जोङो बुखारजानो गोनां जायो नङा होनोमबा ओरै थाङोना ओरै फैनो थिग बेबायदि महराव जोङो गोलैयो आरो थ' बिनिखायनो जों जे जेब्लायबो गाव-गावनि थांखिखौ जोङो सिगाङाव दोनग्रोनांगोन नङा होमबा? आं मा जानो लु लुबैदों फरायनायनि गेजेरजों नैबे मोनसे थांखिखौ जोङो दैखांनानै लाग्रोनांगौ जागोन आरोखि। थ' सेकेणडलि जोङो मा मावनांगोन बेनि उनावहाय जोङो जेब्लायबो ओ बै थांखिखौ होसोनो थाखाय जोङो गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जागोन नङा होमबा जुजिनो गोनां जागोन जे बैखौ मोनहैनोब्ला एसिभ जाय खालामहैनोब्ला जोङो बा आङो माबायदि फरायनांगोन बा माबायदि ओ थांखि लानांगोन नैबेखौ जोङो नाजानो गोनां जागोन आरोखि।
औ
अब्लासो जोङो बै ओ नोंनि थांखिनि फारसे जुदि जेबो गियान गैयाब्ला नङा होमबा गियान थायाब्ला जोङो बेखौ होसोगारनायनि जेबो मिनिं थाहैनाय नङा आरो। जों जेला बै थांखिनि फारसे जोंहा गियान बा नलेज थागोन नङा होमबा। जों अब्ला इजिनिफ्राय इजि इजिनिफ्राय इजिसिन जालांगोन आरो जों होसोलांनो थाखाय।
औ आरो सासे फरायसा बेहाय दा ओ बेफोरबायदि रंजानायखौ दोन्थ'नानै जुदि ओ गावनि फरायनायखौ सिडउल मिथिलाङोब्ला ना जेनेबा जोङो मा समावहाय माखौ फरायनानै जोङो मा फरायफिनगोन नेक्स्टावहाय बे बोसोर जोबनायनि उनावहाय मा फरायगोन बेखौ मोनसे ओ थांखि लानानै बा थिरांथा लानानैहाय फराय नांगोन बिनि उनावहाय आं मा फरायगोन ओ मा जब मावगोन। ओ समाजनो आं मा बा होनो हागोन नामा बे बेफोरखौ माने गा साननो नांगोन बै फरायसायाहाय। अब्लासो माने बे जा संसार जानो हागोन आरो आरो सासे फरायसाया गावनि जब मावनाय बेफोरावलाय माने जाफुंसार जानो हाया। जोङो जब मावनानै जों समाजखौ सिबिनो रोंनांगोन। नङा होमबा समाजखौ सिबिनो रोङाब्ला अब्लाबो जोङो जाफुंसार जानो हाया। जोंहा समाजानो मेन। जों समाजावनो थानानै देरबोनाय जोङो समाजखौबो अनसायनो रोंनांगोन। समाजजों गोरोबनानै था। नो रोंनांगोन। आरो समाज जोङो ले खा गोरों जानानैहाय बा साक्सेसफुल माबा मोन से जोङो प्रफेसनेलानो जाबाय
औ
बेनि उनावहाय जोङो समाजखौ जुदि सिबिनो रोङाब्ला जोङो समाजनिनो बेरेखा खामानि मावोब्ला बेयो जा संसार जानो हानाय नङा आंनि थाखायबा आरो
औ औ औ नंगौ नंगौ।
औ
थ' नोंथांनि नोजोरावहाय जुदि सोरबा स्टुदेन्टआ बा सासे स्टुदेन्टआ ओ जिउनि थांखि फारसे होसोलांनायावहाय बा मोनफुंहैनायावहाय बिमा बिफा बा टिचारनि सायावहाय ओ माबाफोर ओ मा होनो? सोमोन्दो दंलायो नामा बेखौ नोंथाङा सानो नामा जे सोरबा स्टुडेन्टआ गावनि गलसिम होसोनायाव सहैनायाव पेरेन्टसफोरनिफ्राय माबा मोनसेफोर मददनि गोनांथि दं नामा बा फोरोंगिरिफोरनिफ्रायहाय माबाफोर मददनि गोनां थि दं नामा बेखौ नोंथाङा
औ गिबियावनो बिमा बिफानि आरो टिचार फोरोंगिरिनि आरोहाय गावनि थांखि आरो गावनि सायाव फोथायनाय बे गावनाव थानांगोन अब्लासो माने जोङो जाफुंसार सार जानो हागोन आरो।
औ औ औ आतसा अब्ला खोब गोजोननाय थाबाय नङा होमबा जोङो सासे स्टुडेन्ट जानोब्ला जाफुंसार जाहैनोब्ला जोंहा टिचार आरो पेरेन्टस बेफोरनि गेजेराव जोंहा खोब ओ सोमोन्दो थालायनो गोनां दं नङा होमबा? आरो बिथां फोरनि मददजोंसो जोङो दावगानो हागोन आरो। ओमफाय आरो सेल्फ कनफिदेन्ट नङा होमबा गावनि सायाव फोथायथि थानांगोन थ खोब‌ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। ओ सासे जाफुंसार फरायसा जानोब्ला जों जिउआव मा मा मावनांगोन? जों मा बायदि थांनांगोन बेखौ सावरायनो मोननानै नोंथांजों आ खुब गोजोननाय मोनबाय। अब्ला जों बेखौनो दोनथ'नोसै नामा औ औ दे। अ दे दे
औ दे नोंथां।